हेल' नोंथां खोनादों नोंथां-
औ खोनादों दे-
आं हरनायनि जाहोनानो जाबाय मोनसे आयदानि सायाव सावरायफ्राय आं नोंथाङा कल खालामनाय- जादोंमोन दा नोंथांनाव सम दंङ ना-
औ नोंथां हागोन दे-
आं दा जाय आयदानि सायाव सावरायनो नोंथांखौ हरदों बे आयदानि जायानो- आयदायानो जाबाय जोंनि बर' हारिनि- हारिमुनि बागै नोंथाङा फोरमायग्रोनो हागोन नामा-
अ खनसे बायना गानायदों ना खानानै नोंथां-
जोंनि हारिमुनि बागै बर' हारिनि हारिमुनि बागै नोंथाङा- फोरमायनो हागोन नामा-
औ नोंथां दा- हारिमु होनोबाथ' जोंना बर'नि गोदो गोदायनिफ्राय लानानै बायदिसिना गोलै नङा होमबा- दा हारिमु होनोब्ला जोंना जेरै दानाय लुनायनि- लानानै एबा बायदिसिना- ना रंजानाय बाजानिफ्राय बायदिसिना गुबुन गुबुन गोरलै नंङा होमबा- दा बिनि गेजेरावनो ओ दानाय लुनायनि फारसे बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलाव एबा जोंनाव गोदोनि समनिफ्रायनो जेरैबायदिहाय आखाइजों लुनायनिफ्रायनो- माने दानायसिम सोलिबोगासिनो नङा होमबा नाथाय दानि समाव- बो जोंङो बेफोरखौ नुनो मोनो- दा गोदोनि समाव गावबा गाव जोंनि बर' बिमानि न'खराव गासिबो एम्फौ लाथा फिसिनायखौ नुयोमोन एम्फौ लाथा फिसिनानै गावसोर गायनो थाखाय दानि आथिखालनि समाव जेरैबायदि हाथाइ बाजारनिफ्राय बायनानै एबा बायदिसिना शपिं मल बायदिसिनानिफ्राय- जि बायनानै गानो नाथाय गोदोनि समाव बिदि नङामोन- गोदोनि समाव गावबा गावनो खुन्दुं लुनानै गानायखौ जोंङो नुनो मोनदोंमोन आरो बिदि एम्फौ लाथा- ओमफ्राय फिथोबनिफ्रायनो खुन्दुं दिहुननानै - बेफोरनिफ्रायनो जि दानानै बिथांमोनखौ गाननायखौ नुदोंमोन आरो- बिदि गाननायखनो बिथां बिदि गाननायनि थाखायनो बिथांमोनहा जेबो- बेराम सेरामबो जायामोन एबा जेबो खस्थ'बो मोनामोन आरो बिथांमोनहा- ओ बिनि उनाव- दानि समाव नायनो थाङोब्लाथ' गोदोनि रखम गोदोनि साय बांसिन सोलायनायखौ नुबाय एबा- खम समनि गेजेरावनो गासै खामानिखौ- फोजोबनो नागिरनाय एबा दानाय लुनायनि फारसेनो बुंनो थांङोब्ला दा- खुन्दुं लुनोब्लाबो हायो दा ओ दानायनि बेलायावबो बुंनो थाङोब्ला दानायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला दानि समाव बायदिसिना गुबुन गुबुन ओ माने हिसानखौ नुनो मोनो आरो, नङा होमबा जोंना साल खुन्थानि हिसान जा गावबागाव न'खराव थाखायो दा नाथाय बिनि अन अनगायैबो जा दानि समाव जे कारनि मिसिं एबा थावख्रि लुनायानो मिसिं बायदिसिनानिफ्राय ओंखारो दा, आखाइजों लुनाय आरो मिसिंजों लुनायनि गेजेराव फारागथि होनोब्ला दा जोंना जा थावख्रि बायदिसिना बसिना लुनाय आखाइजों जा लुनाय मोनसे फाखो एबा खुन्दुङा मोजां जानाय बियो आखायदो लुनाया बांसिन गोग्गोम आरो मोजां जानाय जायो होननानै आं मिथियो एबा जोंनि ओनसोलाव दानायखौ आं नुदों आरो लोगोसेनो सिनारि बायदिसिना जों दाब्लाबो माने खम समनि गेजेराव जायो नाथाय गोगोमा एसे खम जायो अब्लाबो रांखान्थि बिथिंखौ लानानै बुंनो थाङोब्ला दा इन्दि खुन्दुं एबा बिनि जि गांसेनि दामानो जोबोर बेसेन गोसा नङा होमबा बिनि थाखायनो दानि समाव गासिबो आइजोफोरा एबा सिख्ला सेंग्रा बायदिसिना दा दानाय लुनायनि गेजेरावथ' जेबो फारागथि गैया नङा होमबा, बिनि थाखायनो साख्रि बाख्रि बायदिसिनाखौ मोनाब्लाबो माने बिदिनो दानाय लुनायनि फारसेनो बेस्थ' जाना थानायखौ लोगोसे गावबा गाव बिदिनो अपारे खामानिखौ मावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। दा दानायनि लुनायनि अनगायैबो गुबुन गुबुन दंबयो। दा बि बिदिनो दानाय लुनायनि गेजेरजोंबो गासिबो गावबा गावनि नांगौ जानाय गोनांथि जानाय राङारि आंखालखौ सुफुंनो हादों लोगोसे बिनिफ्रायनो गुबुन गुबुन माने जिउआव दावबायलांनाय बेखौ नुनो मोन्दों आरो नोंथां‌ दा आरिमु दा गुबुन-गुबुन गोलैनायजों लोगोसे नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां औ। जोंनि बर'नि हारिमु होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' हारिया मोनसे हारिमु गोनां मोनसे हारि। जाय हारिमुनि गेजेरजों जों गावखौनो बर' हारि होननानै दिनै मुलुगनि बिखायाव सिनायथि होनो हादों दानाय लुनायनि बिथिङावनो बुङा मानो बा मोसानाय मुसुरनायनि बिथिङाव बुङा मानो मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जोंनि बर' हारिया हारिमु बिथिङाव जोबोद जौगासारनाय होननानै जों बुंनांगोन। मानो होनोब्ला जोंहा दिनै ओ गोबांथार जोंना हारिमु बिथिङाव मोसानायनि बेलायावहाय गोबांथार मोसानाय दङ दोरोङारि मोसानायफोरखौ जों नुनो मोनो जेरै बागुरुमबा मोसानाय दावस्रि देेलाय मोसानाय मोसाग्लांनाय जारा फाग्ला मोसानाय आरो गोबांथार बिदिनो माखासे बर'नि दोरोङारि मोसानायफोरखौ जों नुनो मोनो‌ जेरै जोंहा दाखालिसो जानानै थांनाय बागुरुम्बा दोहौनि गेजेरजोंहाय जोंहा जोंनि बर' हारिमुखौहाय ओ मुलुग बिखानि गेजेराव जोंहा आरो बांसिनै जोंहा मिथिसार खालामनो हादों। बेनि गेजेरजों जोंहा बांसिनै बर' हारिया दिनै मुलुगनि बिखायाव सिनायथि जानायखौ जों नुनो मोन्दों। बेनि अनगायैबो जोङो ओ माखासे ओ दामनाय देनाय। दङ जोंनि हारिमुवआवहाय बेफोरनो जाबाय खाम सिफुं सेरजा जथा ओ थरखा बिनि गंगोना बेफोर गोबांथार जोंनि बर' हारिमुनि मोनफा मोनफा ओ आयदाफोर बा बाहागोफोर। बेनि अनगायैबो जोंहा दहाय नोंथाङा बुंनाय बायदि दानाय लुनायनि बेलायाव बेबो जोंनि मोनसे हारिमु। गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' आइजोफोरा ओ दानाय लुनायनि बिथिङाव गोबांथार आखा फाखामोन आरो गोबांथार जों जोंहा आगर आखाइ एरनो गोरोंमोन बेबायदिनो जोंहा हिसानसालियाव हिसान दानानै ओ बर' आइजोफोरखौहाय गोबांथार गामसा दख'ना आर' नाय फास्रा दानानै जोंहा फालांगि खालामनानै रां आरजिनायखौबो जोङो आथिखालनि समावहाय नुनो मोनो नों थां बेबायदिनो जोंनि बर' आइजोफोरा एरनाय माखासे आगरफोरानो जाबाय जेरै ओ फारौ मेगन आगर ओ थाइगिर बिबार खामब्रेंगा आगर आगर गिदिर आगर गुबै ओ दावथु मेगन आरो बिदिनो गोबांथार रोखोमनि आगरफोरखौहाय जोंहा नुनो मोनो। बेफोर आगरफोरखौहाय जोंनि बर' आइजोफोरा ओ दिनैसिमबो ओ इसान दानानै साल गान्दैजों थादजों इसान थानानै जोंनि बर' हारिमुखौ फोथांनानै लाखिबोदों। बेनि अनगायैबो बुंनो थाङोब्ला ओ जोंनि ओ बर' हारिमुखौ आइजोफोरानो बांसिन फोथांनानै दङ। ओ मोसानायनि बिथिङावनो बुङा मानो दिनै जोंनि बर' आइजोफोरा जोंनि ओ दोरोङारि मोसानायाव बांसिन ओ आइजोफोरखौहाय जोङो बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। जेरै बागुरुम्बा मोसानायाव जों बर' आइजोफोरखौल' नुनो मोनो आरो
औ।
दावस्रि देलाय मोसानायखौनो बुङा मानो जोंनि बर' आइजोफोरखौल' जों मोसानाय नुनो मोनो। मोसाग्लांनायनि बिथिङावबो जारा फाग्ला मोसानायनि बिथिङावबो। जोंनि आइजोफ्रा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै हारिमु सिबिनायनि बिथिङाव आखा-फाखा जानानै दङ ओ दिनैनि मुगायाव जोंहा ओ दामनाय देनायनि बेलायावबो जेरै आइजोफोरा सेरजा दामो खाम दामो सिफुं दामो जथा दामो। बेबायदिनो जोङो आइजोफोरखौ नुनो मोन्दों। बेनि अनगायैबो जोंहा ओ खाम सिफुं सिरा जथानि बेलायाव हिनजाव आरो हौवा जों मोननै ओ ओ हिन्जाव आरो हौवाखौबो जोङो दामनायखौ नुनो मोननाय जायो। बेबायदिनो जोङो ओ हारिमुफोरखौहाय सिबिबोदों जेरै गाननाय-जोमनायनि बेलायावबो जोंहा मोनसे ओ गाननाय-जोमनाय गोनां मोनसे हारिमु बर' हारिया जेरै जोंहा आइजोफोरनि गाननो थाखाय जोंहा दख'ना दङ। आरो फास्रा जोमबायग्रानि थाखाय जोंहा फास्रा दङ आरो हौवाफोर गानग्रा हिसाबै जों जों गामसा दङ आथिखाल समावहाय जोङो गाननाय जोमनायनि बेलायावबो आइजोफोरखौ जोङो फोथांनानै लाखिनायखौ नुनो मोनदों जेरै टाउन सहराव थांनाय बा बहायाबा बेरायहैनाय बैफोर समावबो दिनै जोंनि आइजोफ गावनि दोरोङारि गानग्रा दख'नाखौ गाननानै बेरायनायखौ जोङो नुनो मोनो नाथाय जोङो हौवाफोरखौहाय बांद्राय बेफोरबादि गावनि दोरोङारि गानग्रा गामसा गाननायखौ गाननानै बेरायनायखौ जों बांद्राय नुबांनाय जाया नोंथां जोङो आयजोफोरखौहाय बांसिन नुनो मोननाय जायो बेबायदिनो जोङो जोंनि बर' हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनायाव जोंहा जोंनि आइजोफोरानो बांसिन दिनैनि दिनावहाय हारिमुखौहाय फोथांनानै लाखिसिननायखौ जों नुनो मोनो दां
औ
दा नोंथांनियाव आं मोनसे सोंथि सोंनो सानदों गोदोनि हारिमु सिबिनाय आरो आथिखालनि हारिमु सिबिनाय आ बेनि गेजेरनि फारागथिखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा।
ओ औ नोंथां दा हारिमु सिबिनायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला ओ नोंथाङा जाखिनि फोरमायदों बेखिनिनि गेजेरजोंनो ओ जेनेबा गोदोनि समाव हारिमु सिबिनाय होनोब्ला जोंना जेरावखि थाङा मानो दा नोंथाङा गाननाय जोमनायनि बेलायावनो जेरैबायदि माने फाराथिखौ बुंदों बेफोरबायदिनो गोदोनि समाव बेफोरबायदिखौ नुनो मोनामोन जेनेबा जों मिथिनाय बेलायावबो। नङा होमबा ओ गोदोनि समाव बांसिन गावनिखौ गावनि ओ माने गावनि हारिमुनि अनगायैबो गुबुन बेफोरबायदि गाननाय एबा दानि समाव ओ जेरैबायदि गाननाय जोमनायनि सायाव बुंनो थाङोब्ला दानि समाव गुबुन गुबुन गान नङा होमबा गेजेर गेर बायदिसिना मोनो नाथाय गोदोनि समाव बेफोरबायदि नङामोन जे हारिमुखौ गावनि हारिमुखौ एंगार हायै मोनसे माने हमथानानै लाखिनायखौ एबा सिबिबोनायखौ नुनो मोनदों बे बिसोर बिथांमोना जोंनि हारिमुखौ मोजां मोजां सिबिबोनायजों लोगोसे हमथाबोनायखायसो दिनै जोङो बेखौ ओ मोजांनिस मोजां साबसिन माने ओ सायख'नानै एबा फोथांनानै लाखिनो हादों। आरो जों दा समाव औ मोजाङै दिन्थिलाङोब्ला इयुनावबो जाहाथे ओ बिथांमोना एबा उन्दै उन्दैफोरा गासिबो नुनानै जाहाथे माने सोलोंलाङो बिनि थाखायनो दा नोथाङा फोरमायनाय दख' मानो ओ जेरैबायदिहाय गुवाहाटीयाव बागुरुमबा दोहौ जाहैदोंमोन नङा होमबा नोंथां। बे बेलाखौबो जोङो मोनसे हारिमुनि गोदोर मोनसे जोंनि गेजेराव ओ दानि समाव जौगाबोनायखौ बिनि गेजेरजोंबो नुनो मोनो नङा होमबा जोबोर मोनसे सोमोनांथ रुजु जानाय जोंना मोनसे हारिमुवा जेरावबो मिथिजानाय एबा सायख'जानाय मोनसे जोंना मोनसे माने गोजोन सिनायथि होननानै बुंनांगोन आरो। गोदोनि समाव बेफोरबायदि माने सुबिदाखौ एसेबां गैयामोन एबा ओ एसेबां माने हारिमुखौ सोलिबोदोंमोन बिथांमोना अब्लाबो माने गोदोनि समाव बेफोरबायदि माने ओ हाग'आाखैमोन एबा नियम खान्थि एसेबांखिनि गैयामोन होननानै आं मि थिनो मोनदों आरो दा खिनि नंगौ आं मिथिया नाथाय दानि समाव जौगानायखौ एबा दावबानायखौ आइजोफोराबो जोबोद माने आखा फाखा एबा मोसानायानो जा दानाय लुनायानो जा बायदिसिना गुबुन गुबुनाव आखा फाखा एबा गावनि हारिमुखौ देखायनायाव माब्लाबाबो जेना एबा ओ अरायबो माने बिनि बिथिङाव थांनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। लोगोसेनो ओ बिनि हारिमुखौ जों फोथांना लागिनो थाखाय अरायबो ओ नाजानांगोन अरायबो मोजाङै लाखिनांगोन जा बिायदिनो सोलिदों बिनि फ्राय आरो साबसिन जानायखौ नायनांगोन जाहाथे ओ सिङाव गोग्लैनायखौ नायाबालासिनो माने गोजौ बिथिङाव थांनो थाखाय जों बेखौ नायनांगोन आरो नोंथां।
औ नोंथां।
औ
दा बिदिब्ला नोंथांजोंना रायज्लायनायनि समावबो जाबाय नङा होमबा बिदिब्ला जोंनि दिनैनि सावरायनायखौ एसेखिनियावनो दोनथ'नाय जादोंसै गोजोन्थों
औ गोजोन्थों
साबायखर बस्र